हेल' औ। नोंथाङा मा खामदों?
आं दङ ओरैनो। हेलौ नोंथां औ। खोनादों ना? हेल औ औ औ खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रिदा?
औ औ फ्रि दङ।
अह जों होनबा एसे बैसागुनि सावरायनि।
औ औ।
औ नोंथाङा एसे ओ सुंद'यै बैसागुनि ओ मा मा बैसागुआव मा मा ओ मा बायदि फालिनाय जायो माबायदि खुंनाय जायो बे खौ एसे फोरमायना
औ औ औ औ औ। बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'नि देरसिन फोरबो नङा होमबा?
औ।
बैसागोआव ओ बैसागोआ गोबां ओ मोननै मोनथाम ओ बिभागनि थायो जे मोसौ बैसागो, मानसि बैसागो बेफोरबायदि आरो ना ओ मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला जों सैथ्र दाननि सेथ सेथ जोबथि सानखौ फालिनाय जायो। जाय मोसौखौ जोङो बै सानखालि ओ थुखैनो थाखाय जों सानसे सिगांनो मोसौनो गोनां जानाय गासैबो ओ लाव फान्थाव थोरि हाग्रा दिग्लि बिफां बेफोरखौ सानसे सिगांनो थाग थियारि खालामना दोननानै अखानायै मोसौ बैसाग गु समाव जोङो मोसौखौ ओ थुखैनो थाखाय रेडि खालामो जे आलु ओ फान्थाव बेफोरनि थुख्रा थुख्रा औ हानानै बेफोरखौ हानानै जोङो ओ माला बानायो जे मोसौखौ जोङो माला बानायनानै जों मोसौखौ गामिनि बा ओ दैख्रि दै-दैखर एबा फुख्रि एबा दैमाफोराव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाङो आरो सोरा बा बेफोरबायदि ओ उसुबिदा दङब्लाथाय ओ नआवनो थानाय दै बा फुुंङानि ओ दैखरनि दै बा दंखलनि दैफोरजों जोङो मोसौखौ ओ लाव फान्थाव हानाय जों खुबै खुबै एसे मेथाइ रोजाब रोजाब मोसौनि थाखाय आरज गाबै गाबै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो।
औ औ
दा मोसौ बैसागुआव ओ जों बेफोरबायदिनो फालिनानै जे मोना मोनाबिलियाव जों मोसौखौ ओ गोदान फाखाजों खायो जे आरो मोसौनि थाखाय आरज गाबनानै ओ आलारि बाथि सावनानै मोसौखौ ओ बेराम आजार जानायनिफ्राय एबा मोजाङै मोसौआ थाबाय थाथों इन फिउसार बेखौनो जों गसायनायाव आरज गाबनानै माने आलारि बाथि सावो आरो
औ औ
औ मान नैथि सानाव से से थारिख एबा मानसि बैसो सागो। बैसानखालि ओ बरफ फोरा जोंनि ओनसोलाव गामियाव थानाय थानसालियाव थांनानै गासिबो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो। ओ गेदेरा उन्दैखौ मान होयो। होयो औ ओ बरायनाय हाबाफारि आरो बेफोरबायदिनो आरनाइ गिदिरनो मान होनाय बेफोरबायदि थास थासारिया सोलियो आरो जोंनि गामियाव औ ओमफ्राय ओ बुंनो थाङोब्लाथ बैसागो होननानै बुङोब्ला मिथिंगानि नेचाराबो बेलेग जायो नङा होमबा। बिफांनि गोरलै बिलाइ गोरलै बिलाइ खिरिनाय आरो दाउखौनि गाबनाय आरो दङ ओ बेबायदिनो गामि गामि ग्रोम ग्रोम खाम सिफुंनि आरो गामि गामि ओ अनज्लायनाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लानि ओ मिनिनाय बा बेफोरबायदि औ गोजोनथिखौ जों गामियाव नुनो मोनो दा बैसागोआव ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासैबो बोराय बुरै लोगो नांनानै ओ खाम सिफुं सेरजा लानानै जों गामि गामि मो सायो एबा गामि गामि मागिनो थाङो आरो
औ औ
औ बेबायदिनो औ मागि मागि जों जेब जे जेब्ला बैसागोनि स्नि साना जोबहोयो जोबहैयो फिन ओ जों गामिनि गासिबो गा गथ गथाय गामिनि सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै मागिनानै मोननाय रांफोरखौ जों माने जयैनो खाना जायो एबा बेफोरबायदिनो बेदर अमा बेफोरबायदि जायो आरो।
औ
दा ओ जोंनि ओनसोला बेफोरबायदि सान सानस्निनि हाबाफारिखौ बेबादिनो ओ खुंलाङो आरो दा औ नोंथाङा एस एसे फोरमायनानै होदो जे नोंसोरनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुङो?
जोंनि बे ओनसोलावबो नोंथां होननाय बायदिनो ओ फालियो बैसागुखौ ओ जेरै ओ नोंथाङा फास खालि मोसौ थुखैयो जेरै होननाय मोसौ बैसागु होनो फास्ट खालिखौ ओमफ्राय बेनि उनाव मानसि बैसागु होनो
औ
ओ आंनावथ बांद्राय बिदि ओ बैसागुनि माबा गैया होम्बाबो माने फोरमायगोन आं‌ ओ माने जोंनि खाथि खालायाव नुनाय ओ फालिनाय बैसागु सागु ओ जेरै मा-मानसिफोरनि नआव थांनानै जेरै मांगि हैैनाय जेरै मोसानाय‌ ओ सेंग्रा सिख्ला ज ओंखारनानै मोनसे ग्रुप जाबाय बिसोर
औ
ओमफाय बिदिनो गथ गथाय एक्सट्रा बोराय बुरै एक्सट्रा बिदि ओंखारलायनानै नै माने बैसागुआव ओ रंजायो। ओ जेरै ओ मेथाइ खनो खननानै बिदिनो ओ सेरजा सिफुं खाम औवानि ओ बानायनाय दामग्रा बेजों माने बैसागु औ रंजायो फालियो आरो ओ बे ओ मोसानो थांनायाव मोनबोनाय जि रां एबा मा
औ
जमायनानै माने बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बोराय बुरि जयै माने बिसोरो बिदिनो लास्ट खालि बैसागु जोबखांनायनि उनाव
औ औ
खाना जायो आरो
औ
नोंथाङा बैसागु ओ
औ
मेला मेला फालिनाय जायो नामा नोंथिनिथिं?
औ औ बैसागुआव औ मेला फालिनाय जायो। जे बैसागुआव मोनसे स्पिेसियेल फोरबो हिसाबै फालिनाय जायोना? स बेहायनो औ जोंनि गामियाव ओनसोलाव माने सेंग्रा सिख्लानि बोराइ बुरिनि मोसानाय एबा रंजालि बैसागु हिसाबैबो फालिनाय जायो जाययाव जाययाव जोंनि बादायलायनाय एबा गथ'फोरनि खारनाय बादायलायनाय बुरिफोरनि खारनाय बादायलायनाय सेंग्रा सिख्ला गा माने गासिबो गोरोब लायनानै माने मोनसे खेला हिसाबै बा कम्पिटिसन हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेयाव औ बेयाव ओ अन्थुब महरैबो प्राइज महरैबो जों सेथि नैथि थामथि बान्था बेफोरबायदिबो ओ देरहासार जानाय बिथांमोननो जेनेबा होयो आरो औ बेबाय दिनो ओ मोनाबिलियाव थायो प्रग्राम थायो ओ डान्स मोसानाय, खन्थाइ आवरायनाय, बेबायदिनो ओ बाथ्रा दान्थलायनाय, उन्दैफोरनि आरो बेबायदिनो औ। सासे औ सासे बुंथिगिरिबो लाबोयो। जे गामिनि गामिखौ माबोरै औ गामिखौ माबोरै सामलायनांगौ गामियाव फरायनायनि बिखय फरायनायनि एबा उन्दै गेदेरफोरनि बागै एसे बुंथिनो थाखाय एसे गामिनि एसे गोरों गोरा सुबुंफोरखौ ओ बुंथिगिरि हिसाबै मान होनानै लेंंहरनानै लाबोयो आरो।
औ
दा ओ जोंनि थिं बेफोर बेफोरबायदिनो ओ बैसागोखौ खुङो। बैसागुआव आं फंनैसो बुंनोबो थालांदों। दा बैसागुआव ओ जोंनिया सेजौ स्नि बेफोरबायदि मैगं ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाबथिंनानै जेनेबा ओ दिंखिया मैगं बेयो बर'नि एकदम स्पिसियेल मैगं ओरैबायदि ओ मोनथिगौ नालाय दिंखिया मैगंखौ
औ औ मिथिगौ।
दिंखिया मैगं आरो हाग्रा बंग्रा खाबथिंनानै बेबायदिनो जायो आरो गोखा गोखै जे बर'फोरनि ओ मोनसे फोथायनाय दङ जे बेफोरखौ बोसोर गोदानाव ओ जानाय लोगो लोगो जे बेराम आजारनिफ्राय बारगनो हायो। जे इयुनाव जाहाथे गाज्रि बेरामनिफ्राय जों बारगनो हायो। बेफोरबायदि फोथायनाय दङ जोंनिया। आरो बेफोर औ बेफोर नंगौबो। साइन्टिफकेलि जे गासैबो मैगंफोरखौ जों जानो नांगौ जे बासिनाय जोंनियाव बैखौ जाया बैखौ जाया बिदि बासिनाय थायो नालाय?
औ औ।
औ औ बासि बायसिनानि जानाया एसे उम एसे माबा आरो जे गाससिखौबो जाजोबनांगौ। जोंनि देहानि थाखाय। थाखाय मोजां। ज औ।
नोंथां। बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि थिंबोरा बिदि बैसागु मेला फालिनाय जायो।
औ औ।
ओ जोंनि खाथि खालायावनो जों नुनो मोनो। ओ बैस बैसागु जोबखांनायनि उनाव बैसागु मेला खुङो।
औ।
ओ बेयावहाय गोबां बादायलायनाय बिदिनो थायो गेलेनाय बारनाय। खारनाय बिदिनो भलि बल मोखां खाथेनानै बिदिनो ओ मोनसे माबा दोननानै बेखौ बुनो होयो लावथिजों औ बुख्रुबनाय। बिदिनो गोबां ओ बिदिनो आरो मेगनाव खानानै बिदिनो ओ बिदिनो हांसो हगारगोन बेयाव हमनाय बादायलायनाय बिदि गोबां होयो आरो ओमफफ्राय बिदिनो मो सानाय पार्टिसिपेट खालामलायनाय बै जेनेबा बै मोनसे गामिजों जोंनि गामिजों बिदि माने जों पार्टिसिपेट खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ
आलासि महरै बेलेखनिफ्राय जों हांख्रायना लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ओ बुंथिगिरि हिसाबै। आरो माने जोङो बेयाव बिदिनो मेथाइ खनगिरि लाबोनाय बिदिनो मो सागिरि लाबोनाय आरो बिदि जों नुनो मोनो। जोंनि बे एरिआव। गोबां माने सुबुंफोरा रंजायो आरो बै सागु मेलायाव।
औ दा ओ औ औ औ औ दा ओ गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम दसे
औ औ नोंथांसिम धयनबाद ओं गोजोन्थों।